अ नोंथां खोनादों खोनादों एकदमबारे क्लियार ओइ लासै जाबाय नोंथां लासै लासै जाफिनबाय लासै जाफिनबाय नोंथां लासै जाफिनबाय दहाय फास्ट थाव गोसा खोनादोंंमोन हले
एबार खोनादों ना नोंथां?
अ एबार इसे ओरैनो अब्लाबो फार्स्टआव उम अ अ खोनाबाय दे नोंथां
खोनादोंबालाय नोंथां।
उम खोनादों दे
अ दे
जोंना ओमफाय रायलायनायनि आयदाया मामोन नोंथां? जों इसे माने स्पर्टसनि बागै नामा नोंथां?
दा जोंनि माने जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि दा बिटिआर ओनसोलाव एबा जोंनि माने सादारन
उ लासै जाफिनबाय नोंथां लासै जाफिनबाय।
अ जों माने जोंनि बर' समाजाव मा खेलाखौ बांसिन जोंनो गेलेनाय नुयो आ आरोना बिनि सायावनो जोंनो नोंथां
दा नोंथांनि नोजोराव माबाय मा खेलाखौ ओरैनो बांसिन गेलेनायखौ नुनो मोनो?
औ नोंथां दाथ' जोङो जोंनि ओनसोलाव एबा बर' समाजाव बांसिन जोङो जोलुर गेलेनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो।
उम
औ जों माने जोंनि बर' समाजाव गोबां अनजिमानि सुबुङानो उम उन्दै बैसोनिफ्रायनो माने स्कुल क कलेज गखांनायनि उनावनो माने जोलुर माने फिल्डफोराव थांनानै जोलुर गेलेनाय बेखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां? जुलोर जोलुर खेलाखौ जों माने बर'फोरा गेलेना गेलेनानै गोबां मोजां मोननाय जायो आरो मो एबा मोजां मोनो। दा जोलुर खेलाया जोंनि बर' हारिजों गोबां सोमोन्दो दं आरो। गोदो जेब्ला जोलुर बला गैयामोन बे समावबो जोङो माने गोदोनि सुबुंफोरा नारें बल
नारें बल प्लास्टिकफोरजों खारथालाबायनानै बल बायदि खालामनानै गेलेयोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां माने नारें फिथाइफोरखौ गुबुननि बारिनिफ्राय खावनानै एबा हाननानै लाब नानै माने साब्रै थाबा लोगो नांनानै जमानो गेलेनायखौ जों नुयोमोन आरोना जोंबो गोदो गेलेयोमोन आरो दा हले जुगजों एसे सोलायनायनि गेजेराव माने जोङो दा फुटबल फुटबलखौ बांसिन बाहायनायखौ नुयो आरो उम उम दा जों माने फुटबलखौ औ नों
दाइरेक्ट बल गेलेनाय जायो।
खौ माने बायनानै गेलेनायखौ नुयो आरो। ओमफ्राय दा बे फुटबलनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजाव गोबां खेला गेले ग्रा दं आरो गोबां दा बेनि अनगायै जोङो जेरै दा ओरैनो बक्सिं गेलेनाय। उसु असु किक बक्सिं गेलेनाय दङ आरो बेजों लोगोसे जोंना बोरला थिर गावनाय दङ। बोरला थिर गावनायजों लोगोसे दङ जोंना ओरै उम खमलाय लायनाय बे रेस्लिं दङ रेस्लिंआवबो गोबां बर'फोरा गेलेयो।
रेस्लिं दं बक्सिं दं किक बक्सिं काबादि
ओं काबादियावबो गोबां बर' समाजनि आइजोफोरा गेलेनाय
उम
मानसियाबो गेलेयो
उम उम उम
माने दा बेफोर माने खेलाफोरा जोंनि समाजखौ एसे दावगानायाव गोबां हेफाजाब होदों आरो उम माने समाजनिफ्राय साफा साफा सुबुंफोरखौ गोजौ थाखोनि मोनसे लेभेलाव थिखांनायाव गोबां बिहोमा होदों आरो बेफोर खेलाया बर' समाजाव उम दा जोङो फुटबलनि बेलायावनो नायोबा जोलुरनि बेलायावनो जायोबा गोबां सुबुङानो फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो आरो। दा बेफोर फुटबल गेलेग्राफोरनि गेजेरावनो गोबां मुंदांखा फुटबल गेलेगिरिफोर फोर जोंनि बर' समाजनिफ्राय एबा ओनसोलनिफ्राय मुंदांखा जानो हादों आरो दा बेफोरनो बेफोरनि गेजेराव जों मुंख'नो हायोदि दा नै हलिचरन ब्रह्म होननाय अ हलिचरन नार्जारि हलिचरन नार्जारी बिथाङाबो जोंनि बर' समाजनि मोनसे अलंबार हाथरखि बायदि आरो ना नोंथां?
बिथाङा आइ एस एल आइ एस एल टिम माबायाव गेलेयोना?
दा बिथाङा नै दि दिल्ली माने मोनसे डायमन्ड हार्बार होननाय मोनसे क्लाबाव गेलेयो आरो नोंथां। ओं बिथाङा आरो भारतनि जानानैबो गेलेयोमोन आगोलो। बेजों लोगोसे बिथाङा ओमफ्राय दा बियो फुटबल गेलेनायखौनो गावनि केरियार हिसाबै आव
मानि होमबा नोंथां जों नि जेनेबा जों होनबा खेला गेलेनानैबो जोंनि केरियारखौ माने जिउआव जोंनि केरियारखौ दानो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ। दा बेनि अनगायैबो जोंहा दङ' दुर्गा बर' होननाय।
उम।
बिथाङाबो आइ एस एल गेलेयोमोन। बेजों लोगोसे माने आइ एफ एल इण्डियान फुटबल लिगावबो गेलेयोमोन।
उम।
दा बिथाङा फुटबलनिफ्राय रिटायार लाबाय आ
उम।
रिटायार लाथ'बाय। बिथाङाबो माने जोंनि बर' समाजनिफ्राय गो सासे गोग्गो माने ओं गोगो माने गोरों फुटबलनि मोनसे अनसायजानाय गेलेगिरिमोन आरो दा आरो जोङो आइजोफोरनि गेजेराव नायोबा दङ' अपुरना नाथ जारि होननाय दङ'। बिथाङाबो भारत हादरनि जानानै गोबां माने गुबुन हादराव गेलेहैनायनि गोबां खाबु मोनदों एबा गेलेनानै गावखौनो माने सासे गोग्गो गेलेगिरि हिसाबै सिनायथि होनो हादों आर ना नोंथां दा आरो जाखांफु लाइमोनफोरनि गेजेराव बो जोंनि फुटबल गेलेगिरि गोबां दङआरो दा दाख्लै बावैसो थांनाय बोसोर फोराव भारतनि जानानै गल सोनो हानाय गोगोम गोगोमसार गयारि होननायबो दङ बेजों लोगोस म'न'बिर बसुमत तारि होननाय दङ नोंथां दा बिथांमोनाबो बर' समाजनिफ्राय सासे गोख्रों माने गेलेगिरिआ
उम उम उम उम
जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां बिहोमा होदोंआरो मुंदांखा जानानै उम
माने जोंनि इयुन जोलै बा इयुथ्सफोरखो थुलुंगा होदों आरोना नोंथां
ओं नोंगौ नोंथां आरो ओ उम
उम
जोङो फुटबल क्लाबफोराव गेलेनो गोबां सुबिदा मोन मोननाय गोबां बर' सुबुंफोरबो दंआरो माने गोबां मोजां मोजां जोंनि बर' समाज गेजेरावबो क्लाब दंआरो दा जोङो चिरां दुवार क्लाब होननायबो मोनसे दङ फेमास बर'फोरनि गेजेराव
उम।
दुआर एफ सि होननाय आरो गोबां क्लाप दं आरो बिथांमोना माने गावबा गावनि क्लापखौ लानानै माने गुबुन मोनसे क्लापजों गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
ओम।
आरो जोंनिया ओम जोंना आरो दा नै बोरला थिर गावनायावबो गोबां बर' सुबुंफोरा गेलेयो आरो बोरला थिरगावनानै मोजां मोनो माने जोङो बर' हारियाथ' मोनसे गोदो दावहारु
ओम ओम ओम नंगौ नं गौ एकदमबारे नोंथोरगौ।
ओम दावारि हारि दावहारु हारि हिसाबै ओम माने ओं दों माने बोरला थिर सोननायाव गोबां रोंखा राखा रा खफोदमोन आरो नाथाय जोंनि समजों लोगोसे ओं ओम ओम ओम। बोरला थिर दाहाल थुंग्रि सिर खबनाया माने जोङो गोबां रां आखा फाखा मोन आरो गोदो नाथाय ओम दा नाथाय दा दावहानि सम खम गैनि थाखाय माने जोंनि बोरला थिर गावनाया हबि माने बोरला थिल गावनाय हुदाया गोमालांनो हमदोंमोन आरो। नाथाय बेखौ जोङो मोनसे प्रफेसनेल केरियार लाइनाव जोंङो लांनो हायो। हानायनि मोनसे दा अपसन फैनायनि थाखाय माने बर' समाज गोबां सुबुंफोरानो बोरला थिर गावनायखौ मोनसे केरियार
उम
हिसाबै माने
उम उम केरियार हिसाबै दाना लानो हायो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
उम
केरियार हिसाबै लानानै माने दावगालांनो हादों आरो बेयो दा आरो जोंनि बर' समाजाव बक्सिं उसु बे बक्सिं गेलेनाय गोबां बर'नि गेलेगिरिफोरखौ जोंनो नुनो मोननाय जायो आरो दा बर'फोरा मोदोमै फिटनेस माने देहायै जोंनि बर'फोरा राफोद आरो जों माने बर' बर'फोरा माने खामानि मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै माने जोंनि देहा सोलेरफोरा
उम
उन्दैनिफ्रायनो स्ट्रं जायो आरो स्ट्रं बा बे स्ट्रं स्ट्रं देहाजोंनो जोङो माने बक्सिं खेला एबा किक बक्सिं टाइगान्ड गेलेनायाव औ गेलेनायाव माने हेफाजाब होयो आरो बेयो ओमफ्राय बेजों गेलेनायजों लोगोसे जोंङो गावखौनो मोनसे माने हारियाव एबा गावखौ केरियार हिसाबै दानानै दावगालांनो हायो आरो जाफुंसार जानाय ओ।
बिदिनो गावनि न नखर बा गावखौबो माने जौगा माबोबाय आरो आरनाय एसे
ओं उम उम नंगौ नोंथां। माने?
उम गाव गावनि केरियार दानायजों लोगोसे हारिखौबो जौग होफाबाय। बानाम खालामबाय ना नों?
ओं ओं नंगौ नों
बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो
दा जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो गोबां गेलेगिरि ओंखारबाय आरो ना।
उम
माने गोदो गोदोनि सुबुंङा गेलेनो रोंगौमोनब्लाबो माने बेखौ देखायनो थाखाय प्लेटफर्म गैयामोन आरो गोदो दा माने उम औ नंगौ उम दाथ गोबां प्लेटर्म जाबाय दा गावबाागाव लाइननि खेला गेलेयोफोरबा जाय मोजां गेले बिथांमोनखौ माने गोजौ लेभेलाव गेलेहोनो थाखाय गोबां सुबिदा फैनाय जाबाय आरो। दा गेलेनायनि गेजेरजों जोंङो अलिम्पिक खेलाबो गेलेहैनो हायो। इन्टारनेसनेल खेलाबो गेलेहैनो हायो आरो ना।
उम
माने गाव रोंगौ राखा जायोबा आरो एबा गावनि रोंगौथिखौ गुबुन जायगायाव देखायहैनो हायो आरो। ना नोंथा?
उम। आदसा नोंथां नोंथांनिफ्राय गेलेनायनि बागै गोबां बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय नोंथां। बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन नामा नोंथां फोजोबथनसै।
औ दे नोंथां।
औ दे नोंथां दे।
दे नोंथां।